औ खोनादों नोंथां नोंथां अ नोंथांजों आं मोनसे गोनांथार खोथानि सोमोन्दैसो सावराय सरायनानै फन हरनाय जादों नोंथां नोंथां सावरायनो हागोन ना
अ नोंथां नोंथां हागोन हागोन नोंथां हागोन आङो दा ओरैनोसो दं'खायो नोंथां
अ नोंथां बिदिब्ला नोंथां ओ जों सुबुंफोरा मानो बेराय बेराय थानांगौ बेरायबा जोंहा मा मुलाम्फा जायो एबा मा मा होनो जोंहा रोंगौथि मोनो बे सोमोदै नोंथाङा नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन हागोन नोंथां दा जोंहा औ बिदिब्ला नोंथां दा जोंहाथ' बेरायनाय बा दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि ओ दावबायनाय थायो नङा होमबा नोंथां बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो आङो बिदिनो न'खर न'खर लानानै बा फेमिलिजों हाय जोंहा दावबायनाय थायो बिनि उनाव जोंहा सोलोंथाइनि दावबायनाय थायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा लावखार ओंखाम जानाय बा पिकनिक जानाय बेखौ जों दावबायनायखौ नुनो थाङो आरोना नों थां आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ बिदिनो लोगोफोर गोजायैबो जोङो दावबायनायखौ नुनो थाङो आरो ना नोंथां दा जोङो ओ दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथांनो आङो फोरमायनो सानदों दा जोङो दावबायोब्ला मा होनो जोंहा सानफ्रामबो न'आव थानानै जोङो माने गोदान बिदिनो गोदान रोंगौथि लानो हाया नङा होमबा नोंथां जोङो सानफ्रोमबो न'आव थाबाय थायोब्ला बा जोङो गावनि जायगायावनो थाबाय थायोब्ला जोङो गोदान रों रोंगौथिखौ मोननो थाङा आरोना नोंथां ओ दा जोंहा जायगा दावबायोब्ला बै जायगाजों लोगोसे जायगाखौ नुनायजों लोगोसे बे जायगानि थाथाय बा सुबुंनि जिउ खुंनाय माबोरै थायो माबोरै जायो बा माबोरै बिनि आबहावाजों गोरोबनानै थायो जोंहा बेफोरखौ नुनो थाङो आरो नङा होमबा नोंथां दा गिबियाव जोङो न'खरजों दावबाय दावबायनायखौ जोङो सावरायग्रोनोसै दा जोङो न'खर बा फेमिलिजों दावबायोब्ला जोंहा बिदिनो ओ बिमा - बिफा बिदिनो ओ फिसा - फिसौ बिदिनो ज' थाङोबा जोंहा मा जोंनि साननायफोरा मानो होनो मा होनो जोंनि साननाय बा गोसोफोरा माने उदां जायो आरो ना नोंथां। ओ बिदिनो न'खरनि बिदिनो सिन्था दरनाफ्रा खारो आरो ना नोंथां। आरो जोंनि गोसोफ्रा बिदिनो रेजें जायो आरो दा बेजों लोगोसेहाय
ओंखाम जानाय दङ बा बे लावखार ओंखाम जानाया जाहैबाय जोङो गाहायै बोथोर नायनानै जोङो थांनायखौ नुनो थाङो आरो ना नोंथां जेरैनाखि जोङो ओ गोदान बोसोर बा बैसागु बा रंजानाय सम बेफोराव जोङो लावखार ओंखाम जानो थांनायखौ नुयो आरोना नोंथां। आरो सोलोंथाइ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा बिदिनो फरायसालि बा ओ कलेज बा मुलुगसोलोंसालि बा बबेबा मोनसे मा होनो ओ सोलोंथायारि फसंथानफोरनिफ्राय जोङो दावबायनायखौ नुयो आरोना नों बेनि गाहाय थांखियानो जाबाय जोङो फरायसाफोरखौ गोदान बा नुनो थाङै ओ मा होनो आयदानि सायाव फोरोंनाय फोरोंनो थाखाय बा गियान होनो थाखाय जोङो बे दावबायनायखौ ओ बे दावबायनाय लानाय जायो आरोना नोंथां दा जोङो ओ दावबायनो थाङोब्ला गिबियावनो जोङो मा गावखौहाय साखा फारा लानानै थानाया मोजां आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला जोङो जोंनि जायगानि आबहावा आरो जों बै जायगायाव दावबायहैगोन अबे जायगायाव दावबायैगोन बै आबहावाजों बै जायगानि आबहावा बा बारहावाजों जोंहा गोरोबलाया आरो ना नोंथां।
मानो होनोब्ला जोंनि जायगायाव दा गुसु जायोब्ला बै जायगायाव गुदुंबो जानो हागौ बा जोंनि जायगायाव गुदुंबा बै जायायाव गुसु बो जानो हागौ आरो जोंनि जायगायावहाय बिदिनो हायेन हायेन ओनसोलबा बै जायगाया हाजो ओनसोलबो जानो हागौ नङा होमबा नोंथां दा बेनि थाखायनो जोङो दावबायनो थाङोब्ला जोङो गाव गावनि देहा आरो गावजों मा होनो गावनि देहाखौ जोङो ओ थियारि बानायनानै लाग्रोनाया मोजां आरोना आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा मा मुवा बेसाद नांगौ बेखौ जोङो ओ लाखाजोबनाया मोजां आरो ना जेरैनाखि जोङो गावनि थाखाय जेनेबा गावनि देहानि थाखाय जोङो गिबियावहाय जोङो गाननाय जोमनायखौ लाग्रोनांगोन गुसु जायगायाव दावबाय हैैयोब्ला जोङो गुदुं गाननाय जोमनाय लानांगोन आरो जेब्ला जेरावनाखि गुदुं जायगायाव दावबायोब्ला जोङो बिदिनो गुदुं जायगाजों लोब्बा गोनां गाननाय जोमनायखौ जों लानाया मोजां आरो ना।
लामा दावबायनायफ्राव जोंहा गारि मथर गाखोयोब्ला जोंहा माने देहाया दुरबल जायो। बेनि थाखाय जोङो माखासे मुलि बिदिनो खर' सानाय, गोबानाय बा लोमजानो ओंखारनाय बेफोरनि मुलि जोंहा लानाया मोजां आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ।
आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा ओ बिदिनो लामा सामाफ्रावथ' जोंहा ओ मा होनो जानायफोरखौ जों मोजाङै मोना नङा होनबा नोंथां बेनि थाखाय जोङो बिदिनो गावबा गावनि बा गावनो थोजासे जोङो जानाय लोंनायखौ लांखानाया मोजां आरो ना नोंथां। मानो होनोब्ला जों बै जायगानि जानाय बा बै जायगासिम सहैगौ मानि जों जायनाखि जायगायाव दावबाय हैैनो नागिरदों बै जायगासिम सहैगौ माने जोंहा बिदिनो उखैलाङोबो जानायफ्रा मोजाङै जायाब्ला बेनिखायनो जों जानायखौ लांफानाया मोजां आरो ना नोंथां दा बेबायदिनो जोङो ओ दावबायनायखौ जोङो दावबायनो हायो आरोना नोंथां। दा जोंहा दावबायहैयोब्ला जोङो माने गावनि गोसोनि साननाय बा गोसोआव दुखु दाहा दुखु। दुखु दङब्ला बा गोसोआव मानिा सिन्था दरना दङबा जोङो दाव दावबायोब्ला बैफोर गासैबो साननायफ्रा मानि उदां जायो आरो नोंथां। गावनि गोसोखौ जोङो उदाङै माने हगारसारनो हायो आरोोना आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ जायनाखि बै जायगानि बारहावा आरो बै जायगायाव सुबुंफ्रा माबोरै जिउ खुङो। आरो बैनि बारहावाजों सुबुंफ्रा मा गोरोबनानै थायो आरो बै जायगानि सुबुंफ्रा मा मा खामानि बा मा मा हाबा हुखा मावनानै बिदिनो थांनानै थायो। बेफोरनि सोमोन्दै जोङो गियान मोननो हायो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोङो नख न'आव थाबाय थायोब्ला बा गावनि जायगायावनो थाबाय थायोब्ला जोङो गोदान बिदिनो सोलों थाइ लानो जों मा होनो गोदान ओ बाथ्राखौ मोनथिनो हाया आरो ना नोंथां। ओ दा बेनि थाखायनो जोङो दावबायनाया जोंनि आथिखाल मुगायाव बा आथिखालनि सोलोंथाइ मा होनो सोलोंथाइयाव जोङो दावबायनायखौ नांथारगौ आरोखि ना दा बेनिखायनो जोंनि मा होनो जोंनि फरायफारिफ्रावबो दा दानि जुगावहाय जोङो सोलोंथाइ दावबायनायखौ जोङो ओ लाथारनांगौ हिसाबै दा थिसननाय जाबाय आरो ना नोंथां। दा बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो दावबायनायनि सोमोन्दै फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन औ। दावबायदि होनना बुंब्ला जों बेखौनो होनां गोन नोंथां। मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसेयाव बेरायहैनाय एबा दावबायहैनाय। एबा बै बोसोरखौ नायगिदिंहैनाय आरो बेखौनो जोङो दावबायनाय होन बुंनांगोन जेरै ओ जोंनि ओनसोलनिफ्राय जोङो गुवाहाटि नोगोराव मालाबा बेरायहैनो। बेरायहैनो थाङो जेरै जों कलाकेत्रआव साइन्स मिउजियाम। बेफोरबायदि गोबां दोङो बेफोरखौ जोङो नायनो थांनायखौ जों दावबायनाया होननानै बुङो। आरो लोगोसे मा होनो बेफोरबायदिनो जोङो ओ दावबायनो दैै दा गरम बन्द' हिसाबै एबा सामार हिसाबै जुन जुलाइआव। मानसिफोरा दावबायनो थाङोना नोंथां जेरै ओ शिलं सोरबा थाङो अरुणाचल बिदिनो गोबां गोजान गोजान जायगायाव थाङो आरो बेफोरबायदि थाङोब्ला मा जायो नोंथां सासे सुबुंनि जिउआ बिदि दावबायनाया जोबोद गोनां नथां मानो होन बुङोब्ला सासे सुबुङा बेफोरबायदि गोजान गोजान दावबायनो थाङोब्ला। गोबां सोलोंनो सोलोंनायखौ मोनो आरो सोलोंथाइ मोनो जेरै जों न'आव थायोब्ला जोङो गावनिल' खामानिनि एबा न'नि एरियायाव थानाय ओनसोल गामि ओनसोलाव थानाय रोंगौथिफोरखौ खौल' जोङो सोलोंनानै मोनो। बेनिखायनो जोङो दावबायनो थाङोब्ला जोङो दिनै माबे जायगायाव मा दों बिथांमोननि कालसारा माबायदि ओ बेफोरनि बारहाव बोरै बेफोरनि जायगानि थासारिया बोरै बिनि मिथिंगानि समायना नुुथायफोरा बोरै। बेफोरखौ जों गाैखौबो मिथिनाय मोनो आरो बेफोरनि जोङो गोबां गियान सोलोंनानै मोनो आरो जों मा बेफोर नुनानै सोलोंनानै गियान मोननायखौ जोङो जोंनि एबा सुबुंनि जिउआव ओ मा होनो। प्रेजेन्ट जिउआव सोलिबाय थानाय हाल सालखौ मा होनो जोङो बेजोंनो एप्लाइ खालाम नानै हायो आरो नोंथां एबा बेजोंनो मा जोङो ओ सरजाबफानानै जों जिउआव सोलिनो हायो आरो नोंथां बेखायनो मा सासे सुबुं एबा ओ सुबुङा बेरायनो थांनाया जोबोद गोनांथार ओ औ नोंथां। मानो मानो होनना बुङोब्ला बेफोरबायदि बेरायनो थाङोब्ला ओ सुबुंनियाव गोबां गोदान गोदान गियान आरो सोलोंथाइफोरा ओजो मा होनो ओ बा-बाङो आरो नोंथां बेफोरबायदि बाङोब्ला मा होनो? सुबुंनियाव आरो लोगोसे मा जायो नोंथां न' सिङावनो थायोबाथाय बाय थायोब्ला गोबां दुखु दाहा थानोबो हागौ सोरबा प्रेसाराबबो थानो हागौ बेफोरखौ मा? बेरायनो थाङोब्ला बेफोरखौ फ्रि खालामनो थांनाय जायो नोंथां माने गोसोखौ स्रां खालामनो थांनाय जायो। गोसोखौ गोजोन होनो थांनाय जायो आरो मा जोंनि मेलेमारि ओ- नो नारसिनथाया बा ओ-मा होनो नारसिननया बांदाय मोना आरो नोंथां बिदि बेरायनो थाङोब्ला मा बै मा होनो मेलेमाव नारसिननाय थानायफोरा बेफोर मा जायो नोंथां? खम जालाङो नोंथां बेनिखायनो मा जोङो सम मोनबा ओ मा होनो थाखा गैयाबाबो माबा माबि एसे खस्थ मावनानैब्लाबो जों दिहुननानै बेरायनो थांनांगौ नोंथां। अब्लासो मा जागोन जिउआव गोबां सोलोंथाइखौ मोननो हागोन आरो जिउआव जा फुंसार जानायाव ओ-मा होनो थाबनो जागोन आरो नोंथां। औ बेनिखायनो मा बेरायनो थांनांगौ जेरै ओ- हक स्कुल फरायसालियाव नोंथाङा बुंदों ओ-मा होनो सोलोंथायारि दावबाय थां-थांनाय होनना बुंदों। नंगौ बियो जोबोद मोजां हाबाफारि बे दानि गोदान मा होनो सोलोंथाइ खा-खान्थियाव बेफोरखौ गोबां‌ सरजाबनाय जादों ओ- मोजाङैनो। ओ-बिदि सरजाबनायखो आंबो मो मोजां मोनदों बेबायदि सर-दावबायारि सोलोंथायारि दावबायनाय सरजाबनाया गथ'फोरखौ इयुनाव जोबोद मोजां मोनसे ओ-मा होनो दावगानायाव। मोजां खालागोन आरो नोंथां मान मानो होनना बुङोब्ला बैफोर गथ'फोरा एबा फरायसाफोरा बिथांमोना नआव थायै थायै गोबां ओ- जेंना जेंसि जानो हांगौ सोरबा प्रेसारबो मोननो हागौ एबा मे-ओ-मेलेमारि नखरनिफ्राय नारसिनथायबो जानो हागौ। बेबायदिनो ना एबा नखरफोराव रावबो सुबुङा गोरों गैयैनि जाउनाव बिथांमोन बेरायनो लांफेराखैबो जानो हागौ नाथाय बिथांमोना गोदान सोलोंथाइ मोननायाव गो माने ओ- गो-ओ-गोदान सोलोंथायाइयाव बिथांमोना मोनाखैबो जानो हागौ। मा बिथांमोनखौ बिदि सोलोंथ दावबायलांथांनानै जेरै गोजान गोजान जायगायाव सोरखौबा लांदों। तेजपुर सोरखौबा लांदों डिब्रुगर सोरबा लांदों शिलं बेबायदिनो सोरखौबा लांदों गुवाहाटि बेबायदि लांनायाव बिथांमोना। गोदान गोदान सोलों
सोलोंफोरखौ एबा जायगाफोरखौ नुनानै
गोबां गियानखौ सोलोंनो हायो नोंथां बेखायनो बिथांमोनखौ ओ बिदि फरायसालियाव ओ सोलोंथायारि दावबायनाय लांनो लांनायनि थाखाय बिथांमोना जोबोद जौगानायखौ जानो हा
जानो हागौ नोंथां। आरो
लांनायनिफ्राय बिथांमोनखौ ओरैनो लांनायल' जाया नोंथां बेफोरखौ बिथांमोनखौ। बैफोर जायगायाव दावबायनो थांनानै बिथांमोना मा मा नुदों मा सोलोंनो मोनखों। मोनखो आरो बिथांमोना मा बुजिनानै मोनखो? बे दावबायनो थांनाय समाव मिथिंगायारि नुथायफोरखौ गासैखौबो बिथांमोनखौ मोनसे रेबथोब लिरनानै लानो होयो आरो बिथांमोना बेफोर रेबथोब लिरनायखौ न'आव फैनानै बिथांमोना एसाइनमेन्ट एबा प्रजेक्ट हिसाबै साबमिट होनो होयो सोरखारा एबा ओ-मा होनो बर्दा आरो नोंथां। बेफोर जोबोद मोजां हाबाफारि नोंथां बेफोरबायदि खालामोबा बैफोर गथ'फोरा मा होनो ओ-मेलेमारि जौगानायाव आरो ओ- सोलोआरि जौगानायाव जोबोद जौगाखाङो नोंथां बेखायनो बेखायनो आं सानो आरो बिदि ओ-लांबाय थायोब्लासो अ गासिबो सोलोंसाफोरा मोनसे गावनि दावगालु ओ‌ बे समाव गावनि दावगानाय एबा बादायारि खौ जौस्रां एबा साबसिन खालामनो हागोनखौ आं सानो आरो नोंथां। औ औ बेबायदिनो जोङो दा नोंथां समथ' जानानै फैबाय दोनथसेा नोंथां? औ औ दे होनोमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। औ नोंथां औ